हेलौ औ। खोनादों ना आब'?
औ खोना
औ औ ओ दा जों बिदिब्ला दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा?
औ सावरायजागोन दे।
औ ओ दा आङो एसे फोरमायनानै होनो सानो। ओ दावबायनायाथ' जोंनि ओ सुबुं माहारिनि जिउआव जोबोर गोनांथार मोनसे आयदा।
नंगौ।
औ ओ बेखायनो जोङो ओ दावबायनायखौ जिउआव ओ जेब्लासिम जों बुहुमाव थांनानै थायो अब्लासिम लाखिबाय थानाया मोजां होननानै आं सानो आरोना। जिउआव गोबां ओ जेंना जों जिबा नख'रनि बायदिसिना बिबानखौ गिलिर खर'आव बानना लानानै जेब्ला जोङो माब्लाबा दसे दावबायो बा माबा मोनसे निजोम जायगायाव थाङो अब्ला जोंनि खर' मेलेम गोसो बेफोर गासैबो मोनसे मोजां मोजां थासारियाव फैयो आरोना मोजां थासा खान्थियाव गोजोन मोनो आरो बेजों लोगोसे जेरै दावबायनायाथ' बे गोबां रोखोमनि दङ फरायसालिनिफ्राय दावबायनाय बा हाजो थखिनि दावबायनाय जिउनि थांखियाव दावबायनाय बेफोरबायदि दा आं आब'नायावबो एसे सोंनो सानो आब'आबो माबा मोनसे दावबायनायनि सायाव सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होयोबा मोजां मोनगौमोन
औ जोंनि सुबुं जिउआव दावबायनाया थारैनो जोबोद गोनांथार दावबायनाया जिउनि मोनसे गोनां सार आयदा दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउखौ खौ दानो हायो दावबायनायनि गेजेरजों जों जोंनि खाथि खालानि ओनसोल ओनसोलनि बागै गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो गुबुन जायगानि थासारि बिसोरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिसोरनि हारि हारिसा जौगानाय बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सोलोंबोनानै जोंनि जाय बेयावबो जोङो जौगानाय लाबोनो हायो आरो लोगोसे जोंनिओ ओनसोलनि जोंनि गामिनि जोंनि न'खरनि सुबुंफोरा थांनो हायाब्ला बिसोरनो जोङो फैनानै बैफोर गुबुन गुबुन जायगानि जौगानाय थासारिफोरखौ जोङो सोलोंफैनानै जोंनि ओनसो जोंनि सुबुंफोरखौबो जोङो गोसोआव थुलुंगाखां होनानै जौगानाय लाबोनो हायो।
नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव दावबायनानै गियान लानो हा हानाय मोजां जायगाफोर दङ' नामा?
औ नंगौ ओ जोंनि ओनसोलाव होननानै बुङोब्ला जोङो खायसे गेदेमा सुबुंफोरनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जे जेराव लुनानै दोनो न' बा बेखौ जोङो जेरैहाय कलाषेत्रफोर बायदि होननानै मोनथियो सुबुं माहारिनि ओ जेरावहाय जों थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय ओ सोलिबोनाय जारिमिननि सोमोन्दै बा राजा गोमालांनाय राजा महाराजा बिथांमोननि सोमोन्दै नुनो मोनो बा जोंनि ओनसोलाव सोलिलांनाय जोनोम जानानै रुंसारि जालांनाय बा माबा मोनसे दावहा नांनानै रुंसारि जालांनाय बिथांमोन बायदि गेदेमा सुबुंखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदि जायगायाव जोङो फरायसाफोरबा न'खरनिबा जों गाव गावनो दाव बायनानै बिथांमोननि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै सोलोंनानै लानो हायो। जाहाथे ओ जेरैहाय हायो जों बे बुहुमाव एफा सुबुं माहारिनि गेजेरावबो बिथांमोना मानसिया जोनोम जायो आरो थैलाङो नाथाय बिथांमोन बायदि गेदेमाया जे ओ बे बुहुमाव रुंसारि जालांनायनि उनावबो गावसोरनि मुं गावसोरनि ओ सिनायथिखौ माबायदिहाय बुहुमाव गालांनो हादों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो बे सुबुं माहारिफोरनि ओ जिउ जारिमिन दोननाय जे कलाषेत्र बेफोरबायदि जायगायाव जों दावबायोब्ला ओ मोनथिनो मोनो आरोना आरो बि थांमोना माबायदिहाय जिउआव जाफुंसार जानानै बा माबा मोनसे गिदिर खामानि मावनानै समाजाव गियान होलांनो हादों ओ जायखौ जों नुनानै गोसोआव थुलुंगानाय लाबोनो हायो बेफोरबायदि खामानि मावलांनो हा दों बेफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै। जेरैहाय जोंनि साखाथि फाखाथियावनो गोबां दङ बेफोरबायदि कलाषेत्रआ। आरो ओ नोंथांनि जायगायाव ओ बेबायदि मिथिंगायारि समायनाफोर नुथाय जेराव जों बेरायनानै गावनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो बेबायदि जायगाफोर दङना गैया एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ जोंनि जायगायाव दङ' होनब्ला जों जोंनि खाथि जायगायाव गैया। जोङो जोंनि साहाजों जोंनि भुटान सुतिया खाथि जायो जोंनि बे जायगायावनो गोबां सुबुंफोरा थांनानै मिथिंगायारि समायना महरखौ नायनानै बिनि हाजो समायना दैमा-दैसा बेफोरखौ नायनानै गोजोननाय लानो हायो लोगोसेनो बे मिथिंगा बिखानि हाजो हाला दैमा दैसानि महर खौ नुनानै खायफाया खन्थाइ सोरजियो खायफाया रायथाय थुनलाइखौ
औ नंगौ औ। औ जोङो बेफोर औ। बुंलाय।
औ। नोंथाङा मा मा रोखोमनि हान्थिनाय नुफेरदों?
औ आङो जिउआव हान्थिनाय होनोब्लाथाय दिनैसिमहाय ओ जेरैनिफ्राय माबा मोनसे जायगायाव फरायसाफोरखौ लाना थांनानै हान्थिहोनाय आरो सरासनस्रा सुबुङा गावनि गोबां जेंना-जेंसि सों ओ बेखौ बिबानखौ ला फानानै माबा मोनसे रंजानाय मोननो थाखाय हान्थिनाय बा माबा मोनसे जायगायाव सोमोनां थाव मुवाफोर दङ जायखौ जों खोनानानै थांनानै ओ नायहैनाय बेफोरबायदिबो हान्थिनाय नुनो मोनो आरो गोबां सुबुङा जेरैहाय गावनि मुंखौ गावनि समखौ सिनायथिखौ गालांनो थाखाय जौसिन जाय माने मावजाथावना नङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय नाजालांनाय बेफोरबायदि हान्थिनाय जेरैहाय बुहुमनिनो जौसिन हाजो थिख खिनि गाखोनाय बा ओ माबेबा मोनसे गोजान जायगायावहाय थानाय मुंदांखा थानसालिफोर बायदियावहाय थांनानै गावखौनो सिनायथि होनाय बा बेफोरबायदि हान्थिनायखौ आं गोबां नुबोबाय। बेबायदि नाजानाया थारैनो बेबो मोनसे गावनि सिनायथि गालांनो हानायनि गालांनायनि राहा लामा। बेबायदि हान्थिनानैबो गावखौ एसे सिनायथि जाहोनो हायो आरो जाय खामानिखौ ओ बुहुमाव रावबो मावनो हायाखै बेफ बेफोरबायदि हान्थिनायाव थांनानै गावखौ नाजानानै बावसोमनाय बेफोरबायदि हान्थिनायखौबो नुनो मोनो। नोंथाङाबो बेबायदि माफोर हान्थिनायनि नुदोंमोन नामा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हान्थिनाय बुङोबाथ जोङो गोबां रोखोमनि हान्थिनो हायो जेरैहाय जोङो आथिंजोंबो हान्थिनो हायो। खायफ-खायफाया साइकेलजों हान्थियो खायफाया बाइकजों हान्थियो। बाइकजों हान्थि होनब्ला जों बांसिनानो रायदारफोर खौ हान्थिनाय नुयो नुयो नङा। होमब्ला नोंथां लोगोसेनो ओह स्कुल कलेजनिफ्राय जों फरायसाफोरखौ गोजान गोजान जायगायाव ज जयै फोरोंगिरिफोरखौ जोङो हान्थि हैनाय नुनो मोनो खायफाखौ जों जोङो नख'रनि बिमा बिफा बाय बाहागिफोरजों ज जयै गोजान जायगायाव थांनानै जागा दावबायहैनाय नुनो मोनो।
औ नंगौ।
नोंथाङा हाजो गाखोनायनि सायाव माबाफोर मोनथिगौ नामा बुंनो हागोन ना?
औ नंगौ ओ हाजो गाखोनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दाखालिसो जोंनि ओ जाखांलांनाय माने ओ बेबायदि ओ जोंनि जौसिन हाजो थिखिनिखौ गाखोबाय जोंनिनो आसाम हादरनि आइजो बिथांमोना आङो बिथ बिथांनि मुंखौ दा मखथला बेफोरबायदि हान्थिनाया जोंङो जोंनि ओनसोलाव बा गासै सुबुं माहारियावनो गावनि मुंखौ जौसिनाव लांनानै बिथाङा आइजो माहारियाबो जे मावफुंनो हायै खामानिखौ मावनो हा हायो माने मावफुंनो हायो होननाय जेबो खामानि गैया। बेफोरखौ बिथांमोना ओ दिन्थिसारनानै होनाय जायो आरो। ओ बेफोरबायदि हान्थिनाया जो जोंनि ओनसोलाव जोबोर गोनां बा जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव जोबोर गोनां मानो होनोब्ला जों खायसे आइजो माहारिया जे गावखौनो माबा मोनसे खामानिखौ ओ जुलि जाखांनायनि उनावबा मावफुंनो हानाय नङा बा नखरनिफ्राय नखरनि बिबाननिफ्राय ओंखारलांनो हानाय नङा बिबान आरो नखरनि बिबान आरो बाहेरानि बिबान सामलायनो हानाय नङा बेफोरबायदि साननानै गोग्लैसोनानै थायो आरो थह बेफोरबायदि बिथांमोनबायदि हान्थिनानै गावखौ सिनायथि होनाया बुहुमनाङैनो आइजो जो माहारिनि मोनसे जौगासारनाय। दिन्थिनाय बा थुलुंगाखां हान्थिनाय होननानै आं सान सानो आरो बेफोरबायदि हान्थिनायखौ नुनो मोनदों आङो आरो ओ
नोंथाङा खोनादों हेलौ।